नोंथां
औ नोंथां
खोनाबायना नोंथां।
औ नोंथां खोनादों
आं नोंथांजों दोरोङारि अनला ओंख्रिनि बागै सावरायनो नागिरदोंमोन सावरायजागोन ना
औ नोंथां औ सावरायजागोन दे
अनला ओंख्रिया जाबाय जोंनि दोरोङारि ओंख्रि फोरा गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय जाबोगासिनो दं। बेयो अनला ओंख्रि ख्रिखौ जोंनि बरनि थाखाय गोदो जोबोद गोनांथिमोन। अनला ओंख्रिखौ गोदो हाथासुनि हाबायाव बो गोनांथारमोन अनला ओंख्रि नंआव बा हाथासुनि हाबाया जाफुङामोन।
औ औ
बे अनला ओंख्रिखौ जों गुबुन गुबुन मु मुवा बेसादफोरजों जाफानो हायो जेरै दाउजों नाजों मेवाइजों एम्फौजों सेफालि बिबारजों गाम्बारि बिबारजों थाइबें बिलाइजो जों
औ
बेबायदिनो गुबुन गुबुनजों जाफानो हायो। अनला ओंख्रिखौ जों संनो थाखाय गिबियाव जखा बायदियै माइरंखौ सोमनानै लाग हाग्रोनांगौ बिनिफ्रायन अन गुन्दैखौ सौग्रोनानै लानाय जायो।
औ
बिनि उनाव अनलाखौ नोङो मा मा बुस रोखोम जों जागोन? दाउजों जायोना बा सिखा बिबारजों जायो। बेखौ नों लोगोसे होफानो हायो। अनलाखौ संनायाव जोंनो खारैया गोनांथार
औ औ‌
गोदो अनलाखौ जों खारैजों संना जायोमोन आथिखालाव- अनला ओंख्रिखौ जों सदा बायदि बायदि होनानैबो जानाय नुनो मोनो।
औ औ
अनलाखौ संनो थाखाय गिबियाव सोमना लाग्रोनाय अन गुन्दै माइरंखौ उन गुन्दै खालामग्रोनांगौ जायो। बिनि उनाव अनलाखौ दाउजों सङोबा दाउखौ गिबियाव- मोजाङै सुनानै थियारि खालामगोना लाखानाय जायो बिनिफ्राय- अरफोरजों नना अरदाबाव- थौ एबा दोखौ जाननानै दाउ बेदरखौ- हो होसननानै दैखौ ग्लाब ग्लाब गोदौ होनोना बेयाव अनलाखौ एसे- एसे होस्रोनानै एवनो नांगौ जेब्ला- एवनाया जायो अब्ला संख्रि बानलु- मस्ला होनानै फिदिं फिदिं एवनानै होनो हायो। बे अनला ओंख्रि संनायाव खारैखौ एसे होफानांगौ जखा बायदि- बिदियै जेब्ला दो दैया गोदौफुयो अब्ला- अनलाखौ देनाय अनलाखौ आखायजों फ्रि फ्रि सारनानै एसे एसे होनांगौ- अब्लाना अनलाया फिथर जाया
औ
बेबादिनो अनलाखौ गोदोयै बायदि एरबाय थानांगौ
औ औ
अनलाखौ जों माइ गोरलै माइरं जोसा माइरं बायदि बायदिजों देनानै जानो हायो।
औ
लोगोसे अनला ओंख्रियाव दुनदिया सामब्राम बिलाइ होसनोब्ला मिलौदो जाबावो।
औ औ।
अनलाखौ जानोबा सिगां जों ना बेदरखौ एवग्रोनानै लानोबो हायो।
औ औ।
बेनिफ्राय अनला अनलाखौ गोदो बर'फोरा आलासि फुजिनायावबो जोबोद बाहायसो गारोमोन।
औ औ
बे अनला ओंख्रियानो बर'नि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि। बेखौ आथिखालावबो जों बर'फोरा जाबोगासिनो दङ।
अ।
थिग बे अनलाजों दाउजों जानाय बादिनो अनलाजों नाजों जानायाबो एखे। जों अनलाजों नाजों जानो
औ।
मानो
औ।
बिनि उनाव जों
एवस्रोनानै ला-। लाग्रोनांगौ
औ।
अन गुनदैखौ दैखौ मोजाङै ग्लाब ग्लाब होनानै हो- सारनानै लानांगौ जेब्ला गोदौगोन अब्लादि खारै एसे होनानै लानो हायो बिनि उनाव जों खारैखौ होनायनि उनाव बै याव होसननो हायो। थिग बेबादिनो जों थाइबें बिलाइ बासिखा बिबार जानायनि बेलायावबो बिदिनो एखे। अनलाखौ जों गिबियावनो सोमनानै लाग्रोखानांगौ बे एखेयानोखा।
औ।
माथ्र' बे बिबार सेफालि बिबार गाम- गामबारि बिबार बेफोरनि जानाया एसे आलादा बेयाव बेफोर बिलाइखौ खानानै लानानै बेफोर बिबारखौ होसनफानाय जायो।
औ।
दा बेनिखायनो अनलाया जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय दोरोङारि ओंख्रि।
औ औ।
गोदो बर'फोरा अनलाखौ जोबोद जायोमोन। दा
औ
जों दो होरिखौ जाननानै लानांगौ अराव। बेनि उनाव साम' ओंख्रिखौ मोजाङै सुना लानानै मोजाङै एव- एवग्रोना लानानै बिनि उनाव दै होनाय जायो। दै होनायनायनि उनाव जेब्ला दैया ग्लाब-ग्लाब गोदौगोन अब्ला जायो इयाव लोगोसे जखाबादि खारै होननानै लानाय जायो। बिनिफ्राय थावनाय बादि जों संख्रि, बानलु बायदि होनानै बेबायदिनो अनलाखौ फोमोनना लानाय जायो।
औ औ
दा अनलाया अनलाया जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय दोरोंङारि ओंख्रि, दा बेखौ जों बर'फोरा आथिखालावबो गोबां जायो अनला ओंख्रि ओंख्रियानो गोदो बर'फोरा बांसिन बाहायोमोन अनदला ओंख्रिखौ बिदिनो ओंखाम गोरलै जानाय, हाबा-हुखा, बायदि फोरबोफोराव अनला ओंख्रिखौ बाहायोमोन।
औ औ
नोंथांङा जानो हागौ आंनिफ्राय अनला ओंख्रिनि बा गै बांसिन मिथिगौ खोनाबायना नोंथां?
औ नोंथां खोनादोंं औ।
नोंथांङाबो अनला ओंख्रिनि बागै मिथियोबा एसे बिबुंथि होनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन औ जेरैबायदि दा नोंथाङा बुंलांबाय जोंङो अनला ओंख्रि संनायनि बागै जेनेबा अनला ओंख्रिया गोदोनि गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर हारिनि मोनसे दोरोंङारि ओंख्रि होननानै बुंजायो। माने गोदो जोनोम माने संसार जाबोनो रोंनायनिफ्रायनो जोंङो अन बर'फोरा अनला ओंख्रिखौ गावसोरनि दोरों ओंख्रि हिसाबै बाहायबोनायखौ जों नुनो मोनबोदों। जेरै ओ हाबा हु खा जायोब्ला जों अनला अनलाखौ मोन से बर'नि दोरों ओंख्रि हिसाबै हाबा-हुखाफ्रावबो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। बेबायदिनो अनलाखौ ओ अनलाखौ जों बायदि बायदि रोखोमै माने गुबुन- गुबुन मुवाफोर बा बिदिनो बिलाइ- फोर, बेदरफोर होनानै जों संनायखौ नुनो मोनो। बेबायदिनो जों अनला ओंख्रिखौ नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जेरै अनला अनलाखौ मेवाइजोंबो जानो हा हायो बेयो मिथिंगायाव मोननाय मिथिंगायाव मोननाय ओ बि बिफां बा बिलाइ बिबार बेफोरखौ हो होनानैबो जों अनला ओंख्रिखौ जानायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो मेवा औवाजों औवा मेवाइ औवा मेवायाबोथ' औवा मेवाइ आरो अनला दाउ होनोबाथाय बरफ्रा माने खबसे बाराबाबो खहाब्रेनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ औ
अनलाजों औ अनला मेवाइ संनो थाखाय जोंङो गिबियाव मेवाइखौ औवा बुरखानि मेवाइ औवा बुरखा खानि मेवाइखौ जोंङो लायग्रो दाननानै लायबाय दानना लायनायनि उनाव बेखौ मोजांङै हानानै लानांगौ हाना लानायनि उनाव उनाव ओ जोंङो जेनेबा अन माबाखौ मारंखौ नांगौ जखानि जेसेबांखिनि संगोन इसेबां माने नांगौ जखानि जोङो एसे सोमनानै लानानै बेखौ ओ दसे दसे उनाव बोखांनानै बेखौ मोजाङै उवालाव बा ग्रेन्डाराव होनानै जोङो अन गुन्दै खालामनानै लानांगौ औ। बेनि उनाव जों ओ सं सं अन माबाखौ मेवाखौ मोजाङै थावजों मस्ला मस्लि बा सामब्राम होनानै मोजाङै एवग्रोनानै लानांगौ। खोबहाब खोबहाब एवनांगौ बेनि उनाव खोबहाब खोबहाब एवनायनि उ नाव दै हो दैखौ नांगौ जखानि दै बिबांनि दै होनानै बेखौ ग्लब ग्लब गोदौ होबाय। गोदौ होनाय उनाव जोंङो अन गुन्दैखौ एसे एसे माने एसे एसे हरनानै बेखौ एरबाय थानांगौ आरो एरबाय थानायनि उनाव जेब्ला बियो लाथाखायो आरो ओ मोजाङै जाजाथाव जायो अब्ला बेयाव जोङो माबा इदिनो खारै खारै एसे हरबाय आरो खारै एसे हरनानै बेखौ दसे दसे सम गोदौहोबावनानै बेयाव जोङो गंगार गंगार दुन्दिया बा दुन्दिया होनानै जोङो बेखौ खांनाय जायो आरो
औ।
आं आंनि रोंगौथिखौ बेखिनिखौनो नोंथांनो फोरमायनाय जाबाय।
औ। नोंथाङा दिनै जा अनला ओंख्रिनि सोमोन्दै जा बिबुंथि होबाय बिनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय। दा जों दिनैनि आयदा खौ इसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन।
उम औ औ नोंथां औ।
दे बिदिब्ला।
औ दे नोंथां औ।